हेल'
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ आंथ' ओरैनोसो दङ नोंथां जेबो मावाखै।
नोंथाङा फ्रिबा आंजों दसे सावरायनो सोलाबगोन नामा?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
नोंथांनाव दावबायनायनि सोमोन्दैसो सोंनो सानदोंमोन आङो।
अ
ओबाव बबाव दावबायखो मा मा नुखो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
औ एसे फोरमायना होदो होनबा नोंथाङा।
आंथ' दिनैसिम दावबायनाया इसिबां गोजानाव थांनाय जायाखै आरो ना नोंथां।
औ
बे खाथि खालायावनो एरियायावनो जोंनि आसामनि बाहेरायाव आं थांफेरनाय जायाखै आरोना नोंथां।
औ
थानायावनो मालाबा मालाबा बिदिनो अबाफोर मोसानो लिंहरबा प्रग्राम गानो लिंहरबा बेयाव थांनाय जायो आरो।
औ औ
बिदिनो ग्रुबै ग्रुुब लिंहरो नालाय गामिनिफ्राय नोंथां।
औ
बागुरुमबा मोसानो लेंहरो नालाय।
औ
गोरों आरो।
मा मा जायगायाव मोसाहैनो मोनखो होमबा नोंथाङा?
अ जोङो नैबे खाथि दैमालु होननाय बेयावबो थांबाय आरो ओरै सिमलगुरिथिंबो थांनाय जाबाय नोंथां।
औ
आरो ओरै बर'फुख्रि औ है गामि खाथि खाथियावबो बिराद थांनाय जाबाय थायोमोन आरोना नोंथां ओमफ्राय एसे जानसिनानो जाहैबाय अरुणाचलाव आरो ना। अरुणाचलावबो थांखांनाय जाबाय बेयावबो ओमफ्राय बिनि खाथियाव एयारफिल्ड आवबो थांबायानो थानाय जायो सम सम
औ
अरुनाचल बरदार खाथियावनो नालाय जोंनि आसाम सिमा खाथियावनो
औ
मोजां आरो नोंथां बेरायबा गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनो आरो ना गोसोफ्राव दुखु दाहा थानायफोरखौबो बावगारो दसे सम
औ एसेबाबो आराम मोनो आरो
औ
बेनो आरो फैसाफोर गैयाबा बेरायनोबो हाया दावबायनायफ्राव खस्थ जायो
औ नंगौ एसेबाबो गावखौबो एसे औ जेखौ नांगौ बुस्थु बेफोरखौसो लानो हायो नालाय औ
औ नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङालाय ओब बबे बबे जायगायाव दिनैसिम
आङो
औ नोंथाङा
दावबायनायालाय बिदिनो आंबो खाथि खालायावनो बारा गोजान गोजानाव दावबायनो मोनाखै
औ
जायगायावनो बेरायनाय आरो
ओं
बिदिनो सिगांफोर थांबाय एसे गोजान गोजानावबो थांनो मोनदों मोननायालाय
माबायाव हेलौ
औ औ खोनादों
खोनादों
ओं खोनादों
औ बिदिनो दिल्लीयाव थांबाय ओमफ्राय माबायाव आरो दिल्ली इन्डिया गेट बिदिनो ताजमहल नायनो थांदों आरो बेरायनो ओमफ्राय अरुणचलाव बो बेरायहैबाय ओमफ्राय बिदिनो आसामनि बाहेरायाव उरिषायावबो थांबाय
ओमफ्राय जम्मु काास्मिरावबो बेरायहैबाय आरो
बिदिब्लाथ नोंथाङा जोबोद गोजान गोजान जायगा नुहैबाय
औ नुदोंमोन नुनायालाय
मोजां दे नोंथां देनांफोर आंबो थांनाय जागोन खोमा उनफ्राव
औ लासैनो बेरायहैजायो नोंथां
औ साननायफ्रा जाफुंबा
औ ओरैनोथ बेरायनाया खाथिखालायावबो गोबां थांबाय थांनायालाय इदिनो रङिया उदालगुरि टंला एफोरावबो बेरायहैबाय आरो।
औ।
माबायावबो टंलायावबो थांबाय बिदिनो रायन' पार्कफोराव बेरायहैबाय ट्रि हाउस नायहैबाय।
उम।
ओरै सानजायावसो थांफेरनो मोननाय जायाखै आरो।
उम।
बिथिंजाय जेबो नुहैफेराखै।
अ। दे देनांहाय थांबाय थाना नोंथां उनफ्राव। औ उनफ्रावबो थांनो हागोन होनदां नोंथां।
औ।
जायगाफोरखौबो नायहैनो हायो उन फ्राव माबा थाखा फैसाफोरा एसे आखायाव थायोब्ला।
औ।
उम।
बिदिनो
मोसानाय मानायफ्राव ओंखारबालाय बिदिनो गोबां जायगाफ्राव बेरायनोबो मोनफायो आरो।
उम। नोंथाङाबोथ' गोदो एसे मोसाग्रासोमोन नङा जानो सिख्लायाव?
मोसानायालाय बिदिनो एसे एनै मोसायोमोन होनबाबो दा गैथ'ला। हेलौ
खोनादों?
दा गैथ'ला सिगाङावलाय एसे एनै एसे एनै मोसायोमोन आरो। हेलौ
औ नोंथाव मा मा जा नोंथा मा जायगायाव दनि मोसा? ओं खोनादों। नोंथाङा मा मा जायगायाव दिनैसिम मोसाहैफेरखो?
उम गोजान जायगायाव मोसाहैनो मोनफेराखै आं इदिनो गामि खाथि खालायावल'। बिदि गोजानाव थांफेरनाय गैया। मोसानो रोंबालाय हायोबालाय मोजां मोसानायजोंबो दाना गोबां थाखा फैसा खामायनो हायो मालाय मोसानो रोंग्राफ्रा। दिर औ।
टि औ माबाफोरावनोबा खथ' मो
ओम। मिथिं, फुजा मेलाफोरबाबो मोसाग्राफ्रा मोसानानै खामायो।
औ।
नोंथाङाबोथ' हबाव मोसाहैनो मोनखो?
उम मोसानाया दहाय खोन्थानाय खिनि बे खाथि खालायावथ' गामिफोरावथ'
औ। मिथिं फुजा मेलाफ्राव मोसागोन ना मोसाया?
आङो फुजा मेलाफ्राव आं मोसाफेराखै खिन्थु
बैसागु मैलाफ्रावल' मोसायो आरो होमबा?
हेलौ
ए होनबा नोंथाङा बैसागु मेलाफ्रावल' मोसायो नामा?
औ बैसागु मेला।
उम
हो ओ
मोजांखौनो खोनायासै माथो। हो
हेलौ खोनायाखै?
औ खोनादों खोनादों।
अ मोसानो हायोबालाय देहाफ्राबो मोजां थायो आरो नोंथां।
औ एक्सारसाइस खालामनाय जायो आरो।
औ फ्राथ फ्रिथ मोनो आरो देहाफोरखौ। बानाय मोना गिलिर मोना बेबायदि जायो।
औ औ
सम सम दाबो मोसाबाय थायो आंबो।
मालाय मोसानायजोंनो माहाजोन जाजोब्बाय बयबो।
औ
फ्लिमफोरबाबो माबाफोरबाबो मोसानायजों जानो हायो दाना।
हो
हायो नोंथां हायो।
नोंसिनिथिं दा हेलौ।
औ खोनादों।
ओ बे ओरैनो मेथाइफोर खनग्राफोर दंना गैया?
अ जंनायालाय दङ नोंथां गामियावबो जोंना दा जाखांफुनाय बिराद सिंगार ओंखारगासिनो दं। मेथाइ रोजाबगिरि। औ उन्दै उन्दै गथ'फोर हौवासाफोर।
ए
जोबोर मोजां खनो बिथांमोनहाबो।
औ बिदिनो आरो दाना बांसिन नाजानाय थाबायना गोदोनि बायदि नंला।
उम बिदिनो बिसोरबो एसे एनै
औ
खामायनो हाबाय आरो नोंथां। उम
औ मेथाइ खननायजों?
औ गावनि नांगौथिखौ सुफुंना लानो हायो।
औ मोजाङै जाथारनो हाबाथ'। मान सनमानबो मोनबाय जेरावबो मिथिं-दावथिं फ्राव लांजायो आरो जेराव फिलिमफोराव मेथाइफोर खननो मोनो।
उम नोंथां हेलौ
औ
जोंना दोनथ'नाय समा जाबाय नोंथां। दोनथ'नायनि समा जाबाय जोंना नोंथां दोनथ'नोसै।
औ
औ